हेलौ‌ नों औ नोंथाङा दा मा खालामनानै दोङ नोंथां
दाथ' ओरैनो ओंखाम जाखांनानै दसे एसे बाहहेरायाव बार जाफैदोंमोन आरो नोंथां
औ बिदिब्ला नोंथाङा आंनो दसे सम होनो हागोन ना नोंथां
औ हागोन नोंथां दा आं फ्रिसो दंखायो नालाय
औ औ गिबि गिबियावनो बिदिब्ला आङो नोंथांखौ गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिग्रैोननाय थाबाय नोंथां
औ नोंथां नोंथांनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय मोनाबिलिनि गोजोन हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आरो नोंथां
औ बिदिब्ला आङो नोंथांनो कल हरनायनि जाहोनानो जादों जोंनि बर' समाजावहाय मा मा जानाय लोंनाय जायो बेनि बागै आङो नोंथांजों फंनैसो सावरायनो सानदोंमोन नोंथां नोंथाङा आंनो दसे समाय होनो हागोन ना नोंथां
औ हागोन नोंथां सावरायजागोन
औ बिदिब्ला आङो नोंथांनो गिबियावनो फोरमायग्रोनानै होनोसै जोंनि बर'निनो दा दोरोङारि ओंख्रिबा जोङो मा मा जानाय लोंनाय जायो जोंनि बर' समाजावहाय बेनि बागै आङो नोंथांजों फंनैसो सावरायनानै होनोसै नोंथां
औ औ
औ नोंथां बिदिब्लाथ' जोङो जानाय लोंनाय होनोब्ला जोंनि बर' समाजावहाय गोबां जानाय लोंनाय जायो आरोना नोंथां जेरैहाय जोङो बर' बर' समाजावहाय बा जोङो बर' सुबुंफोराहाय गोदो गोदायनिफ्रायनो मिथिंजा मिथिंगानि सायाव सोनारनानै रायजो जाबोनाय रायजो आरोना नोंथां बा हारि बेबायदि दिनैहाय जोङो मिथिंगानि सायावनो सोनारनानै बर' सुबुंफोरा माखासे रायजोखौ जाबोदों आरोना नोंथां जेरैहाय मिथिंगायानो सोरजिनाय ओइ मुवाफोरखौहाय बर' सुबुंफोरा जायो जेरैहाय जोङो हाग्रा बंग्रायाव नागिरनानै मोननाय जेरै थास' आथिं थास' बिबार थास'नि देन्था थास'नि गुग्ला बेदर बेबायदि गोबां रोखोमनि मुवा बेसादफोरखौ जोङो मिथिंगा बा हाग्रा बंग्रानिफ्रायनो जोङो मोनो आरोना नोंथां बेजों लोगोसे जोनना जेरै जारि बा जोङो दैमायाव बा दैयाव मानलाग्रा हारि जेरै ओ दाउ फेन्दा बा जोङो मान्दे हेलांसि बेबायदि गोबां रोखोमनि मुवा बेसाद नुनो मोनो आरोना नोंथां बेजोंनो जोंना मुलि लाइफां हारि एबा मुलि हिसाबै जोंना बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनो जे जोंनाव खिफि बेन्दों सरलिं बिलाइ जारि बेबायदिनो गोबां रोखोमनि मुवा बेसादफोरखौ जोंना बर' सुबुंफोराहाय मिथिंगानिफ्रायनो नागि नागिनानैबा जोङो बुथुमनानै जायो आरोना नोंथां बेजों लोगोसे जोंना जानो थाखाय गिबियावनो दैज्लां बोथोर सफैब्ला बर' सुबुंफोराहाय माइ आबादखौ मावग्रोयो आरोना नोंथां जायनि जाहोनाव जोङो बेनिफ्राय माइरं मोनो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
औ बे माइरंनिफ्रायसो जोङो ओंखाम मोनजायो बे ओंखामखौ जानो थाखाय जोंनो गिबियावनो माइ आबाद मावनानैसो जोङो जानाय जायो आरोना नोंथां बेजों लोगोसेनो जोंनिया गोबां रोखोमनि मुवा बेसाद जायो जेरैहाय फिथाइ सामथायाइ जायो बा जोङो बर'निनो दोरोङारि ओंख्रि जेरैहाय नार्जिजों अमा अनलाजों दाउ अनलाजों औवा मेवाइ एम्फौजों मैथा बा जोङो बेबायदिनो नाफाम बायदिसिना गोबां रोखोमनि मुवा बेसादखौ जों बर' सुबुंफोराहाय जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना बेजोंनो लोगोसे जोङो गोदो गोदायनि बर' सुबुंफोरखौहाय नुनो मोनोमोन जे जोङो खारै बे खारैखौहाय जोंहा गोबां बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनोमोन आरोना नोंथां बेबायदिनोहाय आङो नोंथांजों नार्जिजों अमाखौ माबोरैहाय बानायो बेनि बागै एसे फोरमायनानै होग्रोनोसै नोंथां गिबियावनो जों जोङो नार्जिजों अमाजों संनो थाखाय जोंनो नार्जिनि आबाद जायखौ जोङो फाथो आबाद बे फाथो आबादखौ जोङो गिबियाव मावो रुग्रोनाय जायो आरोना नोंथां बिनि उनावहायसो जोङो जेब्लाना बे फाथो आबादा देरगोन अब्लाना जोङो बेनि बिलाइफोरखौ खानानैहाय फोराननाय जायो आरोना नोंथां फोरानखांनायनि उनावहायसो जोङो बेखौहाय बस्था बा जोङो माखासे माखासे दोनग्रा आइजेंफोराव सोना दोननाय जायो आरोना नोंथां सोना दोननायनि उनावहाय जोङो जेब्ला बेखौ जानो नागिरगोन जानो अब्लाना जोङो बेखौ गिबियाव दैयाव सोमनानै दोनग्रोनाय जायो आरोना नोंथां
औ औ
औ दैयाव सोमना दोन खांनानैहाय जोङो बेयो जेब्ला गुरै जागोन अब्लाना जोङो बेखौ सारायाव लांनानै ओ जेरै जोङो अमा बेदरजों संनोब्ला गिबियावनो जोङो अमा बेदरखौ थावआव सेरग्रोनानै माखासे मस्ला मस्लिखौ होनानै एवथ्रमना लादों नांगोन बेनि उनावहाय जोङो बे रुगारनानै लानाय नारजिखौ जोङो सारायाव होसननाय जायो बेनि उनावहाय जोङो बेखौ दोखो दोखोनो सागं साग्लिनाय जायो सागं साखांनायनि उनावहाय जोङो बेयाव नांगौ रोखोमनि ज खानि समान खारै होनाय जायो खारै होखांनायनि उनावहाय जेब्ला बियो एसे गोदौनो हमगोन अब्ला जोङो बेयाव नांगौ रोखोमनि दै होनाय जायो आरो ना नोंथां दै होखांनायनि उनाव जेब्ला बियो गोदौगोन गोदौबाय थानाय समावहायनो जोङो बे एवफ्रामनानै लानाय अमा बेदरखौ होसननाय जायो बेबायदिनोहाय जोंना ह सुननानै जेब्ला बियो से घन्टा बा आधा घन्टासो सम जागोन अब्लाना जोंना नारजि ओंख्रिया मोननो लामायाव लायो आरोना नोंथां अब्लाना जोंना बेखौ जानो लायो हायो आरो नोंथां बेबायदिनो जोंना नारजि अमाखौ बेबायदिनो सङो आरोना नोंथां बेजों लोगोसे जे जोंना गोबां बर'निनो दोरोङारि ओंख्रि दङ नोंथाङाबो मिथिखागौ जानांगौ
औ औ
औ बेजोंनो लोगोसे जोंना सबायजों साम' बे सबायजों साम'खौबो जोङो माबोरैहाय संनो होनोब्ला ओ गिबियावनो जोङो बाजार बा गलानिफ्राय साम' बायनानै लायनांगोन बा जोङो
औ
दैमा बिलोफोरावहाय गिबियावनो साम'खौ खननानै लायग्रोनांगोन आरोना नोंथां। साम'खौ खनखांनानै लायनानैहाय जोङो बेखौ दैयाव दसे समनि थाखाय सोमनांगोन जाहाथे बेनि जा माखासे जानाय आदारफोरा खिगारजोबो बेनि उनावहाय जोङो बेखौ दाखोन गारनानैहाय बेनि खिथुखौबो दानस'नाय जायो आरोना जाहाथे बियो सोबबानो गबोनाय बायदि बेनि उनावहाय बेयाव माखासे गिरु बा माखासे मैला बेसादफोर सिथाबनानै थायो साम'आव बेखौ जोङो नारें फिथाइ होनानै गोखै मुवा होनानै जोङो गिबियावनो साफा खालामना लाग्रोनाय जायो आोोना नोंथां साफा खालाम खांनायनि उनावहायसो जोङो बेखौ सबायजों संनोबा गिबियाव सबखौ एवनानै हुख्रेमना लानांगोन। बेनि उनावहाय जोङो साम'खौ एव हुगामना लानानै बेयाव साबा सबायखौ होनाय जायो सबायाइखौ होखांनानै बेयावनो दै होनानैहाय जोङो खारै होनाय जायो खारै होखांनानै जोङो बेयाव बेबायदिनो संख्रि बानलु हालदै एसे होनानै गोबाव समसिम जोङो संनानैहाय बे साम' ओंख्रिखौबो मोननाय जायो आरो। बेनि उनावहाय जोंनि बर'निनो दोरोङारि मस्ला जेरैहाय गंगार दुन्दिया दुन्दिया बेखौ जोङो मोननोसै समाव होनाय जायो आरोना नोंथां बिदिब्ला नों नोंथाङाबो आंनो फोरमायनानै होनो हागोन नामा नोंथां नोंथांमोननि हालामावबो बर'नि दोरोङारि ओंख्रिखौ मा मा जायो बा जोङो नाफामखौहाय माबोरैहाय बानायो बेनि बागै नोंथाङा फंनैसो फोरमायनानै होनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां। अब्ला आङो दा नोंथांनो बुंलांखाबाय जे बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो मिथिंगाजों ओ सोनारनानै जेरै मिथिंगानिफ्राय मोननाय ओ दिंखिया एबा जों गोबां बिबार बायदिखौ जोङो माने जाबोगासिनो दङ आरो दा थिग बेबादि बिदिनो दा बर' हारि होनब्ला जोंहा मोनसे बर'आव दोरोङारि ओंख्रि दङ दा नोंथाङा सिगाङावनो बुंलांखाबाय जे ओ अनलाजों ओ अमा बेदर जा नारजिजों अमा बे ओंख्रिखौ माबोरै बानाय नो थाङा बुंलांखाबाय। दा बेजों लोगोसे जोंहा दोरोङारि ओंख्रि बुंब्ला जोंहा गोबां दङ दा आङो जा आङो दा जोंनि दोरोङारि ओंख्रि हिसाबै ओ दा बयबो मिथिखागौ बे ओंख्रिखौ ओ दा बेनो जाबाय ओ अनलाजों अमा बेदर।
औ औ
ओ दा बेखौ जोङो संनोब्ला ओ मा मा नांगौ आं दा नोंथांनो फोरमायना होनसै। जोङो गिबियावनो अनलाजों अमा बेदर संनोब्ला ओ अब्ला जोङो गिबियावनो माइरंखौ ओ दैयाव सोमना लाग्रोनांगोन आरो। बेयो गुरै जानायनि थाखाय सोमखांनानै गुरै जायोब्ला अब्ला जों बेखौ ओ थबसि एबा ओ आथिखालाव ओंखारनाय मिसिन बेफोराव जोङो ओ होख्रेमनानै गुन्दै खालामना लाग्रोनाय जायो।
औ औ।
बै गुन्दै खालामनायखौ जोङो मिस मिस खालामनानै ओ दसे सम दोननाय जायो आरो बेनि उनाव ओ जोंहा फैगोन साराय बेखौ जोङो अराव होनानै ओ दै ओ नांगो बिबांनि जों दै होगोन बेयाव दै होखांनानै ओ बेखौ गोदौ होग्रोगोन जों दैखौ। गिबियावनो आरो बेजों जाखिनि अनला देना लादोंमोन बे अनला देनायखौ जों जाहाथे बियो गथा खाया बेबादिनो बै दै गोदौनायाव एसे एसे जोङो होना लाग्रोयो आरो नोंथां।
औ नंगौ
बेखौ जोङो होना लाग्रोजोबनानै मोजाङै आ अब्ला जों बेयाव होगोन। ओ संख्रै आरो नोंथाङा दहय बुंलांबाय ओ जेरै गंगार दुन्दिया बिदि बायदि रोखोमनि मस्ला जों होनायखौ नुनो मोनो आरो।
ओ नोंगौ।
जोंहा दोङो। ओ रं जायखौ जोङो हालदैनिफ्राय बानायनाय जायो। दा बिबदिनो बेखौ होखांनानै जोंहा बेखौ मोजाङै ओ गोदौ होग्रोयो आरो दा फैगोन अमा बेदर जोंहा अमा बेद औ फासथावनो दा नोंथाङाबो दय बुंलांखाबाय जे एवफ्रामना लाग्रोनांगोन। एसे दा बेखौबो जोङो एसे एवफ्रामना लाग्रोनांगोन अमाखौ।
औ।
दा अमखौ एवफ्रामनाय जोङो ओ जों बेखौ मोनथारहोआ। आरो एवफ्रामखांनानै जों बेखौ ओ जों जे अनला गोदौबाय थानायाव माने बेखौ लासैनो होगोन आरो। दा बेखौ जोङो ओ मोजाङै गोदौ होनानै ओ थामजि मिनिट एबा ब्रैजि मिनिटसो थानानै जों बेखौ ओ बोखांगोन आरो बोखांनानै रुयदोना रुयआखै बेखौ जोङो गारबाजों एरनानै नायगोन आरो। जुदि बियो मोजाङै ओ रुयाखैबा अब्ला जों बेखौ ओ थोरसि एबा बेखौ खोबग्राजों जोङो बेखौ मोजाङै खोबगोन। जाहाथे बेयाव बार हाबलाङा। ओ थि बेबादिनो बेखौ जोङो ओ जि मिनिटसो उनाव जोङो खांगोन आरो अब्ला बियो ओ जाजासिगोन आरो दा बे खमावबो ओ नाफाम जोंहा नाफामबो बर'नि दोरोङारि दा बे खौ जोङो दा जों नुनो मोनदों जेरै जोंनि ओ बर' सुबुंफोरा जेरै जौ गिस जि बुङोना बेखौ ओ जौगिसिजों लोगसे बे नाफामखौ जोङो माने बाथोन देनानै जानायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ औ।
आरो बिदिनो गोबां दङ। जोंनि ओ जोंनि खाथि खालायाव बिदिनो गोबां ओ सुबुंखौ बिदि जानाय नुनो मोनो आरो।
औ नंगौ नोंथां।
दा ओ जोंनाबो समा बारा गैया। ओ दा नोंथाङाबो बर' सुबुंफोरा जे बै ओ गोदोनिफ्रायनो माबायसा जिउ खुंबोखो एबा गावनि हारिमुखौ जानाय लोंनायजों लोगोसे माबायसा देखाय बोखो बेखौ नोंथाङा मोजाङैनो आंनो फोरमायना होनायनि थाखाय ओ जोबोद गोजोननाय थाबाय आरो।
औ नंगौ नोंथां। औ साबायखर थाबाय नोंथांनिसिम जे जोंनि माखासे ए जानाय लोंनायनि बागै जोंनि बर'निनो दोरोङारि ओ ओंख्रिफोरनि बागै नोंथाङाबो आंनो मोजाङै फोरमायनानै होबाय। गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम माखासे गो मोनथिनो मोनै बाथ्राफोर खौहाय बा जोङो अनला ओंख्रिखौ माबोरैहाय सङो बेनिनो बागै नोंथाङा मोजाङै आंनो फोरमायनानै होबाय बा बुजायनानै होबाय बेनि फारसे नोंथांनो आङो। ओ गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय नोंथां
औ औ नोंथांनिसिमबो ओ गोबारै गोजोननाय थाबाय आरो नोंथां।
औ।